औ नोंथां खोनादों औ नोंथां।
जों दिनै अमानि सायावनो राय्लायनो लादों नङा होमबा?
औ नोंथां नंगौ।
खोनादों ना नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
अ जेनेबा नोंथाङा जेनेबा फोरमायना होदो एसे अमानि बागै जेनेबा जोंनि बर' हारियाव अमाया माबायदि जेनेबा गोनां। माबायदि फिसियो जोङो अमाखौ बिदियो आरोना।
औ जोंनि जाहाव बेफोरबायदि अमाखौ फिग होनब्ला बयनिबो माने न'फा न अखा दोंखाजोबो नङा होनबा अमा होनबाथ'थ''आव थाखाजोबबो जबा बर' हारिफोरनियाव नङा होनबा माने फ्रायानो फिना गाहाम नाङो‌। जोंथुबा जोंनि मेन जाहैबाय नङा बे अमा होनोबा ओमफ्राय जोंनियाव अमा होनबा जोंहा अमाया जोंनाव माने ओरैबायदि फिसियो आरोना। जोङो अमाखौ उन्दै जाबा जेथिया गोरलैयाव न'आव थाबाथ' माने जोंहा न'निफ्रायनो न'निफ्रायनो फिसिनाया थांखाबाय नङा
ओम
नङाब्ला माने न'आव जुदि गैयाबा गामिनिफ्राय लाबोनोसै नङाबा नङाबा बायनानै लाबोन गोनां जायो उन्दै समाव माने
अ
अमाफोरा खुदिया जेथिया गोरलै जायोना।
औ।
औ बेफोरबायदिनो आरो माने
ओरैनो जेनेबा अमाखौ खै मास ओ फिनानै माने माबानानै फाननाय जायो जेनेबा गोरलैयाव आरो जोनोम जानायनिफ्राय
औ फाननानैबा जानो हानायखौ होनदों आरोना।
ओ जेनेबा बायना लाबोनखौ होनदां जेनेबा उनदैयाव माने जोनोम जाखांनानै खै मासनि उनाव फाननो हायो नोंथाङा एसे खोनथाना
औ जोंथ' बेफोरबायदि माने प्राय भागावनो जुदि मानसिफोरा दा फाननायखौ नुबोनो मोनदों बायदिबा किसुमाना माने नै माने दुइ मासनि उनाव नङाबा तिनि मासनि उनाव सारि मासनि उनाव ओरै आरना पास मास सयमायावलागै दोनो आरोना।
उम‌।
खोनादों ना नों हेलौ।
अ अ खोनागासिनो दे बुं।
आं एसे एसे एसे फुल बुजिबाय माने नोंथाङा माखौ होनदोंमोन माने अमा गोरलैसो होनदों ना?
औ माने आ जोङो माने अमाखौ जों जोनोम जानायनिफाय जोङो जे माखो खैमास जेनेबा बेसे मास लाखिनानै फाननाय जायो? बेखौ सोंदों आं नोंथांनाव।
फाननाय जायो औ औ। माने जोंहा नाय अमाया औ
जथ औ
आं होन्दोंमोन मा माने अमाखौ जोङो माने मास फिसाखौ जोनोम जानायनि उनावहाय माने मास मोनसे थानानैबो फानजायो जेनेब्ला। मास मोनसे थानानै फानबा नोंहा माने ओरै मोनहै
से मास बा नै मास मोनै मास ओ नो जेनेबा से मास खावसे बिदियाव फानजायो आरोना ओमफ्राय नै मास खावसे बिदियावबो फानजायो।
औ ओमफ्राय नोंहा जुदि नै मासाव लागै जुदिबा नै नै मास नङाबा आराय मासफोराव लागै जुदि अमा फिसाखौ जुदि न'आव जेनेबा आदार जाहोनानै गुन्दै अफ्रि जाहोनानै जुदि लाखिनानै जुदि बा एसे गेदेर खालामना दुइ मास खालामनानै जुदि फाननो हायोब्ला एसे नोंहा माने फैसायाबो एसे दिडिमान्डआ बारि लाङो आरो ना जेरै मासे समाव नोंहा पास हाजारनि सायाव मोननायनि एसे थायो आरोना पास हाजारफोर सारि हाजारफोराव मोनो आरो। ओरैनो फ्रायभागावनो बुंनो थांबा दुइ मास नि उनाव मानसिफोरा फानो आरोना बांसिन आं मिनथिनाय बायदिब्ला।
अ नंगौ नोंथां ओमफ्राय जेनेबा जों अमाखौ फिनानै जों माने जोंनि थांना थानायनि जिउआवहाय मा मा मुलाम्फा मोनो नोंथाङा एसेसो फोरमायनानै होदो।
औ माने जोंहा अमाखौ दा
औ
औ जोंहा अमाखौ दा फिसिनो थांबानाय जोंहाथ' बेफोर बायदिथ' अमाखौथ' जायबा जानो गोनां मानसिफोराथ' लाखिया नंगौना नङा? जोंहा जेनथ'बा मिडल क्लासनि जाहैबाय जायबा बेफोर बायदि आरो जोङो आबाद मावनानै जाग्रा मानसिफोरासो लाखिनो थाङो नङा?
औ
बेखौ जोंना मोननै फायदाया जायो बुंनो थांबा बे मोनसेया जाहैबाय मा बिथिं जोंहा अमाखौ फाननानै जोंहा मोनसेथिं रांबो मोनो। नङा होमबा।
औ नंगौ।
ओमफ्राय फारसेथिं औ बेखौ अमाखौ माने फानबाथाय जोंहा रां मोननाय दे बे अमाजों माने बे रांखौ खौ जोंहा नांगौ गोजा बुस्थुआव बाहायनो गोनां बाहायनो हायो।
औ
ओमफ्राय बेथिं बुंथांबा आरो मालाबा जोंहा न'फोरावबो नांगो जायोना मालाबा जोंहाथ' दा जेनेबा जोंहा आंनि आदा बिदाफोर थानायावनो हाबा हाबानिबो बाथ्रा दों नङा होमबा? जोंहा दा आब' थाबथ' हरनो गोनां जायो। हाबाफोर पाथिबालि जेनेबा खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे बुंबाय था।
औ जोंहा माने आब' थाबाथ' जोंहा हरनो गोनां जागोन सानसेबाबो नङा। ओमफ्राय दा बिदा थाबाबोथ' जोंहा लाबोननो गोनां जागोन बे हाबाथ' मोनसे फालि हाबा मोनसे हाबाया बे हाबायाव जोंहा माने अमाखौ जुदि नोंहा फिना लाखिनो रोंदोंबा माने नों बे अमाखौ नों फानालासिनो बेा हाबायावथ' जोंना नांथारथारगौ अमा नङा
नोंगौ।
औ होनाना बे अमाखौ माने जोंहा न'आवबो गाव बाहायनोबो हायो। मोना बायनायनि गोनांथि गैला। जोंहा थाइसे थाइनैबो बासियो आरोोना फैसाया रां रुफाया माने। ओमफ्राय फारसेथिंथ' आरो जोंहा फाननो थांबा दा मासे अमाखौ नोङो बिदि सय मास बा सात मास आठ मासाव लागि जुदि लाखिनाय जुदि फानानो हाबाय मोजां फैसा मोनो जोङो पन्द्र' हाजारनि सायाव अबबा मोनो जुदि नोंङहा मोजाङै जाहोनानै लोंहोनानै जुदि। जाहोनो लोंहोनो हादोंबाथ' ननोङा माने बिस हाजारनि लागै खााथाययावबो थांनो हायो माने फैसाया
दा होमबा नोंथांमोनानि दा नोंथांमोनानि बे न'आवहाय जेनेबा खै जेनेबा माबेसेंसो अमा दङ रै दा
जोंहानि न'आवथ' दा अमा माने माब्रै अमा लाखिदोंमोन आरोना जोंहा बुन्दि अमा लादोंमोन माब्रै
औ
लादोंोबा माने जोंहा न'नि साननाय बायदिबाथ' माने माब्रैखौबो फिसााया जाहोगोन आरो ना बेफोर बायदि
ओमफ्राय दाख्लै बावैसो माने मास मोनसे जाद्रायाखै बिस दिनसो जाबाय मासे बिमाया माने मासे बिमाया माने फिसा जादोंमोन माबबा फिसा जादों ए फार्ट नना बे माथो फाथालनि फाथाल दाम जाबासो माने एसे बुरजा बुरजा जायोनो फिसाफोरा दा जोंना नैबे फार्स्ट जाहबाय ना माबबा फिसा जादों आरो ओमफ्राय दा बेखौ मास मोननैसो लाखिनोसै। मास मोननै लाखिनानै ओमफ्राय मानैबा मासे लाखिनोसै न'आव बाखिफोरखौ फानगोन आरो बिदि आरो जोंहाना दा न'नि हिसाबै ब ओमफ्राय आरो माथामा दङ माथामा दा माथाम मा बेसो बुन्दा लगायदों माला फिसा जायो मिन्थिथ'ला
ओरैनो अमाखौ मा मा जाहोनाय जायो नोंथांमोनहा
जोंहाथ' प्रायभभागैनो जाहोयो होनबाथ' अफ्रियानो जाहैबाय मोनसे अफ्रियाथ' जों न'फोराव जेरै जोंहा बर' मानसिफोरा सोमाय स्र फिसावौङा होमबा
अ
बे फिस जोङो मोनसे बेनो बे अफ्रिखौ जों माने नानोबो जाजायो मोसौनोबो जाजायो बिदिनोबो जाहायो जायो थेवबो माने जोंहा अमानि थाखाय सावनाय जायो आरो ना अमानो प्र्रायबाबनो जाहोयो गुन्दैथ' बायनानै लाना बैनो गोनां जायो। गुन्दै जाहोबाय अफ्रि गुन्दैजों मिलायनाय जाहोबाय नङाबा मालाबा थास'खौनो रुना जाहोबाय बेफोरबायदि आरो अफ्रि आरो थास'आनो सोलियो आरो ना। जेरै हासार इउरियाफोरखौ इउरिया नङा बेखौ मा होनो दानाफोरखौ जाहोआ आरो ना खोनादों नोंथां
रसालानो सालाय
खोनादों ना नोंथां?
बेनिसो अ दे नोंथां औ खोनादों
माने जोंङो माने बेफोरबायदि दाजाहो आरो ना अमाखौ। बेनो आरो म होनबा जोंहा दा अफयानो जाहैबाय अफारि गुन्दै मालाबफोर सम मोनबा। थास'फोरखौ हाना लाबोनानै बे रुनानै जाहोयो आरो।
अ जोंहाानाबो दङ मासेयाव मा
औ औ फिसा अमा लाखिदों आरो दा
जोङो बेखौनो ओंखाम संनानैसो जाहोबाय थायो ओमफाय माने ओ बाजारनिफ्राय ना गोरान ओ माबा गेब्लेनायखौ लाना फैयो आरो ओमफफ्राय ना गोदान फानो ना बाजाराव। बेखौ लाबोनानै गुन्दै गुन्दैयाथ' माने बायखानाङा नालाय न'आवनो मोनखायो मायसौबानो थ' गुन्दै बिजोंनो जोङो ओंखामख्रि संना होनानै होयो आरो लगायनानै।
औ औ
ओमफ्राय थास' थास' होआखै आरो दासान्द ओरैनोथ' देरबा होयो। होनाय जागोन बिदि आरो जेनेबा अ
ओमफ्राय नोंथांमोननि जा दा माने मासे अमा जुदि जों नै मास जेनेबा नै मास नबा से मासनि अमा जुदि बायनो थांबा बेसेबसो एसे दामफोरा? खोन्थाजागोन ना?
हा
जोङो आं होन्दों नों नोंथांमोननि जादा माने जोङो एक मास दुइ मासनि जुदि अमा मासे ए बायनानै बेसेसो दाम लायैगोन?
एक मास ओ उन्दै फिसायाना?
औ उन्दै फिसाखौ होनदों।
अ दानि दामावथ' आं मिथिनाय बायदिबा ओरैनो बुन्दा फोरखौहाय सारि हाजार फास हाजार होननाय खोनादों ओमफ्रायायथ' गुन्ददिफोरखौ एसे बे साराय तिन हाजार तिन हाजार बिदि होननाय खोनादों आर ना।
अ एसे खम जायो आरो ना बुदिफोरनि दामा।
अ एसे खम
औ औ
ओमफ्राय माबा नङा। दाम गोसा नङा आरो। नोंथांमोननिखैलाय मादि?
जों हिसाबै बिदिनो सारि हाजार पास हाजार बुन्दाफोरा ओमफ्राय बिदिनो आरो जुदि बुन्दाया जुदि पास हाजाराव मोनदोंबा जोंहा सारि हाजाराव मोनसिगोन बुन्दैखौ ओरै
अ एखियाानो।
दाथ' आरो औ दा थ' ओमफ्राय जोंनि दाथ' नैफोरबायदिबा अमाफोरनिथ' एसे बेमार फैयो नो माथ' गरम बोथोराव?
बेनिखाय आरो ना दा मानसिफोरनि न' न' बेमार जानायखाय माने दामानो एसे गोग गोग्लैना दङ दा दामा बहु खम आरोना तिनि हाजारावनो मालाबा जासि बायो अमा बुनदा खौ
बुन्ददिफोरखौथ' पसिस ह बररावनो जासिलाबायो दा ओरै जादों।
ओमफ्राय नोंथांमोननि अमा बेदरनि बेसेना जेनेबा दा बेसे?
जोंहाथ' दा मालाबा ओरै जायो आरोना अमाया मेन बांसिन प्राइभागआवनो थाङो दा केजि सारिस'आव मोनो एक केजियाव सारिस'। ओमफ्राय मालाबा जुदि हाथाय बाजाराव अमाफोरा मालाबा बांद्राय अंखार ओंखारना होबा होनबा सारि थिनस' बा तिनस'फोरावबो लागै फैयो आरो।
अ नोंथां होमबा नै जोंनो रायजलायनाय समा जोब्बाय। होमबा दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां अ अ दे
गोजोननाय थाबाय